हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथाङा दा फ्रि ना?
औ औ नोंथां फ्रि ओरैनो दं नै।
दे बिदिबा जोंहा दिनै ओ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बे फोरनि सोमोन्दै सावरायनि।
औ औ दे नोंथां नोंथाङा जालायग्रोदो ना?
औ आङो ओ गिबियावनो अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै ओ एसे बुंफोरदिनि
औ औ दे नोंथां
औ
उ
अनला ओ अनला ओंख्रिया बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि ना
औ औ।
बे अनला ओंख्रिखौ माइरं गुन्दैजों बानायो
औ औ नोंगौ।
बेखौ बानायनायनि आदबनि सायाव आं इसे बुंफोरनि
औ दे नोंथां बुंफोर दे
नोंथाङा
औ औ नोंथाङा फोरमायग्रो दे जेन'बा बानायनाया बयनाबो आलदा आलदा जायो नालाय आ
ओ अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय ओ गिबियावनो माइरंखौ नांगौ जखानि माने नों जेसांखिनि स संगोन बेखिनि नि जखा लानानै
दसे समनि थाखाय दैजों सोमनानै दोनथ'गोन
सोमना दोननायनि उनाव ओ दसे समनि उनाव बेखौ ओ खेरखाफोराव ओ बोखांना दोननानै दैखौ सर'नो दोनगोन आरोना नोंथां।
बे दैया दसे सर'खांबा एसे रानस्राव जाबा बे
उवालाव देग्लिनानै गुन्दै खालामगोन गुन्दै खालामनानै बिनि उनावहाय आ जोङो अरदाबाव अर सुनानै सारायखौ जाननानै बेयावहाय ओ जेनबा बर'फोराथ' अनला ओंख्रि खौ बांसिन न'नि दाउजों जायोना नोंथां लकेल दाउजों जेनबा दाउफोरजों संबा ओ सारायखौ जान्नानै बेदरखौ एव नानै लाग्रोबाय बेदरखौ एवना लानानै ओ बेदरा जेनबा आधा मोनबा बेयाव दै होनानै ओ गोदौहोबाय गोदौहोनानै उनावहाय ओ ग्लब ग्लब गोदौबा
देनानै लानाय अन गुन्दैखौ बेयाव होसननानै दसे समनि थाखाय माने बे दरा मोनजासे
गोदौनो होबाय ओ बेनि उनावहाय ओ जेब्ला बेदरा मोजाङै मोनजोबो अब्ला अन गुन्दैयाथ' दसेनो मोनो नालाय
औ औ
बेनि उनावहाय जाजासिगोन आरो नोंथां ना
औ जाजासिगोन बिनि उनाव ओ बेनोसै आरो प्रसेसा गोरोन्थिफोर जादों नामा नोंथाङा एसे बुंहरदो
माने आं दहायनो जेनेबा बुंखानाय बायदि जे बयबो संनायनि ओ बयनिबो संनायनि जि खान्थि बे आलादा आलादा जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
नोंथांमोननिथिं संनाय बेवहाय आङो खारै होनायखौ खोनायासै खोमा ना नोंथां
ओ जेन'बा औ औ औ सोरबा सोरबा होआ बायदि मोनदों आङो जानायावहाय जेन'बा जोंथिंहाय एसे आलदा रोखोमनि सङो आरो बोरै सङो होनना बुङोब्ला आं सुंद' फोरमायनोसै ना नोंथां? ओ गिबियावनो नोंथाङा बुंनाय बायदि दि माइरंखौ जखा लानानै जेन'बा ओ सोमनानै सुना लाग्रोसिगोन आरो दसे बिनिफ्राय बोखांनानैहाय बेखौ दै गसर होसिगोन दै गसर होखांनायनि उनाव आ बेखौ माने ओ उवाल गाहेन थानायफोराहाय उवालाव देग्लिसिगोन बेनिफ्राय जाय जायना माने दानि दिनावथ' जोंना गोनोखो मुगा हाबबाय नालाय मिक्सार ग्राइनडाराव हाय माने उननानै लायो आरो खायफा खायफा थौसियावबो देग्लियो आरो। बिनि उनावहाय बेखौ माने ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि फ्राय लकेल दाउजों जानाय जायो बिनि अनगायैबो माने जोङो नुनो मोनो जे गोदोनि मानसिफ्रा फ्राय अनला ओंख्रिखौ जेरैहाय साम' बेनिफ्राय एम्फौ लाथा बेनिफ्राय ओ औवा मेवाइ बेफोरबायदिजों जायो आरो जेनेबा ओमफ्राय ना बेनि अनगायैबो लाइ नि लाइजों जायो बेनि फ्राय आरोबाव मा होनना बुंगोन बेखौ ओ माखासे गोखा मैगं थाइगंफोरजोंबो जानायखौ जों नु नोमोनो जेरै मदुमफुल बिबार बायदि बायदि आरो ना ओमफाय नोंथांआ बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोङो अनलाजों दाउखौ संनायखौ जों बोरै सङो होनना बुङोब्ला ओ अन अन खालामना लाखाबाय नालाय देग्लिनानै बेनिफ्राय गिबियावनो जोंनि साइडथिंनि नैबेथिंजा माने दैखौहाय ग्लब ग्लब फुदुंग्रोयो ओमफ्राय बे फुदुंनायाव फाय माने संख्रै हरसिगोन बेनिफ्राय ओ खायफा खायफा माने बानलुफोर खौबो एसे होना होयो जिहेतु अनलायाव बानलुखौ माने फ्राय बाहायनायखौ नुनो मोना आरो। मोजां जाया जानो होननानैहाय बेनिफ्राय ओ खारैखौ हरना होसिगोन बे दै गोदौबाय थानायावनो बेनिफ्राय फारसेथिं गुबुन फारसेथिं माने दावखौ मोजाङै एवना लागोरसिगोन जेनेबा बिदिनो द'जि जौखोन्दो स्निजि जौखोन्दोसो माने बेखौ संनानै लाग्रोयो आरो ओमफ्राय दा दाउ दाउआवनो जेसेबांखिनि मस्ला जोंना लकेल मस्लाफोर थायोना जेरै हाइजें सामब्राम गुफुर ओमफ्राय एसे बिबांनि बानलु ओमफ्राय हालदैफोरखौहाय माने बाहायनायखो आं खोब खम नुयो आरो अनला ओंख्रियाव गोदोनि समावथ'हालदैखौ बाहायखायानोमोन खारिखौ होबाथायना?
माने खारै होबा खालारा हारसिंनो सोलायलाङोना?
सालायलाङो ओं बेखायनो माने खोब बेखौ बाहायनायखौ नुनो थाङा आरो बबेबा बबेबा ओमफ्राय सोरबा सोरबा बाहायो जेन'बा रङा मोजां नुयो होनना ओरैहाय ना आमफाय जेन'बा बिदि बानायखांनायनि उनावहाय अनला बै गोदौनायाव जेनेबा खायफा मा खालामग्रोयो अनखौहाय दैजों लगायग्रोयो फिथर खाया होननानैहाय मायबा खाया बा आखायजोंनो जेनेबा हरनानैहाय खाद'फोरजों एरबाय थासिगोन आरो बे दै गुदुंनायावहाय ओमफ्राय बिदिनो हरखांखांनायनि उनावहाय एसे गो गोदौबाथाय बै दाउ एवना लानायखौ होस होसनसिगोन नङाबा दाउआवहाय बे अनलाखौ होसनसिगोन बिदि आरो ओमफ्राय बिदिनो बिदिनो सङो संनाय प्रसेसआ बेबायदि आरो जेन'बा नोंथांजों आंनि बुंनायजोंथ' बारा गोरोबाखै थेवबो खौ आं बुंदोंना जेनेबा जाया लाय जायगा आलादा आलादि सङो होननानैहायना
औ औ
औ बेबायदि आरो नोंथां जेनेबा ओ मा होननानै बुंगोन अनला ओंख्रि होनबाथ' जोंनि बर' मानसिफोरा बिराद गोथाव मोनो जायो खायबा खायबा आरो ओमफ्रायहाय सोरबा सोरबाथ' जाब्रेलायो आरोखि गोथाव मोनो होननानैहाय ओमफ्राय जेनेबा अनलाजोंहाय आं बुंनाय बायदि अनलाखौ खोब दाउजोंल' जाया जेरैहाय जोङो औवा मेवाइ गोरलैजों जानो गोथाव जायो। बेनिफ्राय एम्फौ लाथाफोरजों जायो ओमफ्राय माखासे मैगंफोरजोंबो जायो मुदुफुल बिलाइजोंबो बिबारजोंबो खोब जानाय नुयो आरो जोंख ना नोंथां
औ
औ ओमफ्रायो जेनेबा आथिखालावथ' बेफोरखौ माने मा होनना बुंगोन थालिर फस्लाजोंबो जों जानायखौ नुबोबाव आरो जेन'बा जोंनि बिथिंजाय आरोना नोंथाङा
औ
नोंथाङाबो फोरमायदो जेन'बा नोंथांमोननि ओनसोलाव अनलाखौ मा माजों जानाय जायो एबा मा मा गुबुन गुबुन मुवाफोरजों जानाय जायो इसे फोरमायदो
खोनादोंना नोंथाङा
औ औ खोनादों आ जोंनि ओ बर' न'खर हिसाबै जोंनि न'आवबो जायो अनला ओंख्रिखौ बिदिनो माब्लाबा समाव मेवाइजों जायो लाइ फाख्रि लाइ जों जायो मुदुमफुल बिबारजोंबो जायो
जेनेबा जायो आरोना फ्राय औ। जोङो अनला ओंख्रिनि गुदिखौ नायोब्लाथ' बियो जोंनि आसार खान्थिजों खोब माने नांथाबनाय आरो ना नोंथां। फोथायनाय बायदिब्लाथ' बर'फ्रा हाबा खान्थियाव अनला ओंख्रि गैयाब्लानो जेन'बा हाबायानो जाफुङा होननानै फोथायो जेरैहाय हाथासुनि हाबाफोरावहाय बर'फोरा मा खालामो अनला ओंख्रिखौ माने सङो आरो ना हिन्जाव गोदाननि आखाइजों
औ औ औ नंगौ।
अ अनला ओंख्रि गैयाब्लानो जोंना माने आसार खान्थियानो खोब जाफुङाखै होननानै बुङो आरो आथिखालाव जेन'बा गोबां माखासे नेमखान्थि आलादा आलादा फैबाय जिहेथु सोलायबोनो हमबाय सिभिलाइजेसन जानायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिया माने बारस्लायबाय जेराव नो बेनिफ्राय बिसोरनि आसार खान्थिफोरखौ माने एसे खम खमै नुनो मोनसै आरो बिनि गोसारनायखौ ना नोंथां आथिखालाव
औ औ नंगौ आरो बर'फोरा मोनसे फोथायनाय दंबावो जे माइ ओंखारहांनाय थरायहांनाय समाव माने बिबार बारहांनाय समाव
औ औ औ नंगौ बेबायदि आरोना नों जेरैहाय जेनेबा ओंखाम गोरलै समावहाय माइरं गोरलैनि अनला ओंख्रि संनाय ना नोंथां।
औ
बेबायदि जोङो माने खोब फोथायनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ।
औ नोंथाङा जेनेबा बेफोरबायदि सुबुं फोथायनायखौ आरोबाव फोरमायनो हागोन नामा अनला ओंख्रिजों सोमोन्दो गोनां
बिदिथ' आङो दा बुंथ'नो हाला।
औ जेनेबा जों जेसेबांखिनि रायखांबोबाय बेफोरनो गुदि होननानै बुंनो नांगोन अनला आं बे जेनेबा जोंनि हाबा खान्थिजों सोमोन्दो गोनां हाथासुनि हाबाजों ना बेनिफ्राय गोदोनि समाव जेन'बा बर'फोराहाय जि मोनो बेखौ बेखौनो फ्राय जायोमोन मैगं थाइगंनो होन बा न'नि बेफोर ओंख्रिखौनो होन अनला खारैयाथ' जेनेबा मेन खा ना नोंथां बेबायदि आरो औथ' नोंथां जेनेबा सावरायगौमानि बांगौ जोबनायानो नङा सावरायोब्ला बेखायनो जोंना जिहेथु समाबो जाबाय थ' सावरायनायखौ लाखि जासिगोन ना नोंथां?
औ औ दे दे।
औ